होदोंना नोंथाङा औ औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिना
अ आं दायो फ्रियैनो दङ सावरायनो हागोन
औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों जोंनिया आ गोदोनिफ्राय दासि म हालागै बर'फोरनि दानाय लुनायावहाय माबाय दि सोलायनाय फैदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ गोदो गोदायो गोदो गोदायनि फ्रायनो बर' हारिया जिफोरखौहाय न' न' दाबोगासिनो गोदो गो
औ औ
जि खौहाय सालखान सालदै बेफोरजों दानाय जायोमोन आरो जिखौहाय गोदोहायथ' सिग्रा बेफार बा फालांगिनि असु सुबि गैयामोन ना बेखायनो बिसोरो गावसोरनो न'आवहाय आ खाइजों दानानै गानोमोन जे जेरै दख'ना गामसा बिदिनो जोमखांग्रा बायदिसिना जिफोरखौ दायोमोन आरो सोरबाफोर दानो रोङैफोरा बिसोरनिखौ फानना बायनानै गानोमोन आरो आथिखालावबो गोबां जि दानायखौ नुनो मोनसै जेरै आथिखालनि बायदि आखाइजों दानाय नंलिया दाना गिदिर गिदिर मेसिन दिहुननाय जायो बेफोरावहाय दायो गोदोहाय जिखौ आखाइजों दांनाय बिलिरनाय आगर एरनाय जा गोसोआव आगर फैयो बेखौनो एरखांनाय बेफोरनि बेफोरखौ एरनो हायोमोन। दानाबो एरनो हायो होमबाबो मेसिनजोंहाय बेलेग बेलेग बेलेगनिफ्राय कपि खालामनानै होनाय जायो।
औ औ नोंथाङा गोदोयो माबायदियै आ आगर फोर माबायदियै दायोमोन ओ इन्दि खुन्दुंनिफ्राय लानानै ओ माबायदि दायोमोन दाग्रा बायदिफोरखौ खोन थानानै हो नोंथाङा एसे।
औ गोदो गोदाय जिफोरखौहाय बेयाव बायदि आगर एरखांनाय जायोमोन जेरै दावराइ मोख्रेब आगर गुबै, फारौ मेगन, दिंखिया बिलाइ, हाजो आगर
थाइगिर बिबार
दिनो गोबां गोबां आगर फोरखौ एरनो हायोमोन आरो गोदोनि बर' आइजो फोरा गासिबो आगरखौनो रोंजोब खायोमोन रावखौबो रोंनानै बुंनो हा-हायामोन बिदिनो दानि दिनावबो बर'फोराहाय खायसे खायसे बेलेग बेलेग जाय गायावहाय बिदि बर'नि गाननाय जोमनायखौ दायालासे बिदिनोहाय बेलेग हारिनि जिफोरखौबो दायो बेफोरखौ फाननानै आजिखालि न'खरफोरखौ खुङो गोबां रां खावरि मोननो हायो।
औ औ
बे साल बे जि दा जि दाग्रा अस्त्रफोरखौहाय बर'फोरा न'आवनो बानायनानै दायोमोन जेरै सालखुन्थाफोरखौहाय औवा औवा बुरखा औवा गुबै आरो गय बिफांफोरखौहाय दाननानै गायनानै बानायनाय जायोमोन आरो थाल थालफोरखौहाय दंफां गोरा आराम मोजांखौ नायनानै बानायनो बानायनो गोरोंफोरा बानायनानै हरोमोन आरो आरो बेफोराव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोर जेरै गरखा बेफोरखौहाय औवा आ बिजौ एवआ बाब बिजौ एसे गिदिरखौ नायनानै होनाय जा जायो आरो बे जि दानायाव बे जिखौ दानायावहाय दुंखौ सानानैसो दानाय जायो नालाय बे खुन्दुंखौ सानो थाखाय सोरोरखि जेन्थर बेफोरखौ नांगौ जायो आरो जेन्थरखौहाय बिदिनो दंफांनि बानायनो हायो ओमफफ्राय साखाखौहाय आथिखालावहाय बांसिनानो साइकेलनि साखा साइकेल फिसानि साखा बेफोरखौहाय बानायनाय जायो आरो आरो सोरखिखौहाय औवा औखौ औवाखौ सैनानै औवाखौ सैनानै बानायनाय जायो बे जि दानाय अस्थ्रआव गोबां फिसा फिसा मुवा बेसाद नांगौ गोनां जायो आरो ना जेरै गनसि बदांगि गरखा सेवारि बे बेफोर गोबां बेसादखौ गोनां जायो ओमफाय आथिखालावथ' बेफोर आखाइजों दायालासिनो गिदिर गिदिर मेसिनफोरजोंसो दानाय जायो बेफोरो आथिखालाव लासै लासैनो गोमालांनो हमगासिनो बर' हारियावहाय आरो जि दानायनि बेलायावबो आथिखालाव बर' बर' आइजोफोरा बांद्राय बर' आइजोफोरा बांद्राय जि दानायखौ नुनो मोनला जेसेबां गाननाय जोमनाय बर' हारिनि ओंखारो बेफोर गासिबो गिदिर गिदिर मेसिनावहाय गिदिर गिदिर मेसिनफोरजोंहाय दाजानाय बेफो खौहाय बर' सुबुं एबा आइजोफोरा दाया बेखौहाय बेले हारिनि हौवाफोरखौसो बांसिन दानो मोननाय जायो आरो जि दानायावहाय जि दानायावहाय गोबां खस्थ'बो मोनो जेरै जिरायना जिरा जिरायना नानैहाय दानो हाया जायो सिनस्रि एरैबायदि सायो होनबाबो जि दानानै जि दानानै थायफा थाइनै रां खामायो खामायनो हायो आरो बेनि थाखायनो बर' आइजोफोरा गोबां जि दायो नोंथाङा बो एसे बुंनानै होनो हाग गोनना
ओ जोंना गो गोदोनिफ्रायनो ओ बर' आइजोफ्रा जि दानाय ओ बायदिफ्रावहाय गोबां आखा फाखाखामोन ओ गोदोनिफ्राय जोङो ओ जि दानानै गानखायोमोन आरो बर'फोरा। ओ हौवाफोरनि थाखाय ओ। गामसा हिनजावसाफोरनि थाखाय गाव गावनो ओ द'। दख'ना बायदि बायदिफोरखौ। जोङो दानानै लाखायोमोन आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जि दाखायोमोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो। उम ओ बर'फ्रा गासैबो ओ गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिग्राओ मोन एम्फौ फिसियो जै
एम्फौ लाथा औ
इन्दि बिलाइजों जों जानाय एम्फौ बेफोरखौ फिसियोमोन बर' फोरा बिनिफ्राय जोङो ओ उ इन्दि एम्फौनिफ्राय उ बेफोरनि फिथोब खौ लानानै जोङो गावनि गाननाय आ जोमनाय ओ फोरखौ जोङो उ दानानै लानो हायोमोन। उ बेनिफ्राय बेसे थांडो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन उ समायना रमायना आगर बेफोरखौबो उ गावसोरनो उ गावसोरनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय उ दख'ना। गामसा उ बिहु बे आरो फास्रा बायदिफ्रावहाय गावसोरनो नो एरखांनानै लायोमोन। उ गोदोनि आबादफोरा जेरै उ समायना रमायना खामोन आ आगरफोरा आ जेरै जेरै फारौ मेगन उ दाउथु मेगन दावराइ मेगन दिंखिया बिलाइ थाइगिर बिबार आरो गोबां रोखोमनि। रोखोमनि आगर दङ हाजो आगर आ जोमै फोरखौहाय गावसोरनि फास्रा एबा दख'नाफ्रावाय एरखांनानै लायोमोन। आ बेनि थाखायनो। ओ गोदोनिफ्रायनो मुंदांखा खामोन आरो नाथाय आ दानि बेलायावहाय जों गोब बां सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओ दानि बायदि ओ बेफोरबायदि दाग्रा बायदि रोखोमनि ओ दाग्रा माने ओ थारद बायदि बायदि रोखोमनि ओ जि दाग्रा आव बाहायनायखो लासै लासैनो गोमालांबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ लोगोस सेयैनो ओ दानि ओ मुगायावहाय जोङो उम उम आ बर' आइजोखो जि दानायफोरखौ ओ खम नुनो मोनसै ओ जाहाथे ओ जोङो खम नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला ओ दानि मुगायावहाय ओ जोंहा गोबां मेसिन मेसिनजों दाग्रा ओ मोनफैनो हाबाय ओ बेनि थाखायनो माने ओ खम ओ रांनि गेजेरावनो जोंहा रांजों बायनानै बेफोरखौ ओ गानो मिस सिनजों दानाय बायदिफ्रा आ आखाइजों दानायनि ओमफ्राय एसे ओ समायनासिन जायो बेनि थाखायनो ओ मानसिफ्रा बर' आइजोफ्रा माने ओ समायनासिनखौ नायनानै ओ बेफोरखौ बायनानै उम गानो एबा फिसाइफोरनि ओ बायनानै होयो गामसा बायदिफोरखौहाय आरो लोगोसेयैनो ओ दानि ओ मुगायावहाय ओ बर' आइजोफ्रा ओ जि दानायफोरखौहाय जोंङो ओ गुबुन हारिनि जि दानायफोरखौसो जोङो बांसिन ओ नुनो मोनसै ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंङो ओ गुबुन हारिनि जि ओ जेरै ओ गाले ओ मेख्ला बायद दि बायदि रोखोमनि ओ जिफोरखौसो जोंङो ओ समायना- रमायना जिफोरखौसो जोंङो दानायफोरखौ नुनो मोनसै ओ बेफोरबायदि दानायनि थाखाय ज जोंङो ओ रांखावरि मोननो हायो ओ गोबां ओ बेसेन गोसा बेसेन गोस जाय जोंङो बेफोरखौ ओ फाननानै ओ रांखावरि मोननो हायो ओ आरो गावनि नांगौ जानाय ओ मुवा बेसाद बायदिफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो। ओ बेनि अनगायैबो ओ गोबां रोखोमनि दा दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि ओ दानाय फोरखौ जोंङो नुनो मोनदों। ओ जेरै ओ दानि जुगावहाय जोंहा गोबां ओ अइभिं हल बायदि बायदिफोरखौबो जोंङो आजिखालिनि जुगावहाय नुनो मोनबाय। बेफोरबायदियाव ओ दानि जुगावहाय जोंङो हौवा मानसिफोरखौबो ओ जि दानायफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों। लोगोसेयैनो ओ जोंनि बेफोरबायदि ओ जि दानाय बायदिफोरनि ओ गेजेरजोंहाय जोंङो जोंनि हारिमुखौ ओ ला लाखिनांगौ। बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि बे बेफोरबायदि ओ हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंहा ओ गोदोनि बायदि बादि ओ जि दाफ फिननांगौ एबा जि दानानै जोङो गावनि हारिमुखौ जोङो ओ गोजौ थाख एसे एनै एबा बयनिबो गेजेरावहाय सिनायथि होनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा आ मेसिनजों बानायनाय ओ बायदि दखना गामसा बायदि फोर फास्रा बायदिफोरखौ जोङो ओ क बायनानै जोङो गावनो आखाइजों ओ दानानै गाननाय दखना गामसा सा बायदिफोरखौ जोङो ओ बाहायनानै आ गावनि हारिमु दानाय लुनाय बायदिफोरखौ जोङो ओ गोजौ थाखोसिम लांनो हायो। ओहोम। औ दे होमबा। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि खोथाखौ सावरायनो मोन नानै।
ओं।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय ओं